औ नोंथां ओ खोनादोंना नोंथाङा? ओ नोंथाङा दा मा खामबाय दं?
आं दा आं दा जनानै दं नोंथां ओरैनो
औ नोंथांनि खबर बा देहाफोरा मोजाङैनो दंब्ला
मोजाङैनो दं र' नोंथां नोंथांनालाय?
औ मोजाङैनो दंथ'यो ओ नोंथाङा खाम जाबायदा?
औ जाखांबाय नोंथां नोंथाङाबो जाखांबाय ओ दालि ओं खैमोन नोंथां
औ औ ओ दा नोंथाङा फ्रिबा
औ फ्रि नोंथां
औ रायज्लाय जागोन दा न?
नोंथां नोंथाङा जा जोङो ओ जोंनि ओनसोल बा जोंनि गामियारि ओनसोलफोराव नुनाय औवा औवा बिफांनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा?
औ
गान्थि गान्थियाव दालाय थायो नोंथां औवाया जिनिफ्राय जिनै ओ मुनि बावो आरोना नोंथां
औ
बिलाया फिसा फिसा आरो बुरजा ना नोंथां
खायसे हौवाया गिदिर आरो खायसे फिसा खायसे सुबा थायो आरो ना नोंथां
औ नंगौ
औवाया मेवाइजों खोनादोना नोंथां औ नोंथां ओ
औ
आसामनि हाग्रा बंग्रायाव औवाखौ मोनो आरोना नोंथां आसामाव थानाय ओ बांसिन सुबुङानो औ नोंथां आसामाव थानाय गोबां सुबुं माहारियानो औवाजों बा बानायनाय सान मुवाफोर जेरै सान्द्रि दाला जेखाइ खबाइ बेफोरजों बायदि मुवा बानायो आरोना नोंथां आरो बे जों ओ बेजों बायदिसिना मुवा बेसादान बानायनानै बेखौ बाजारफोराव फाननो लाङो आरोना नोंथां आरो बेनिफ्राय गोबां रां आरजिनो हायो औवाखौ
औ
गोबां सुबुंफोर
औवा गायनानै फालांगि खालामो आरोना नोंथां बेफोरखौ ओ फालांगियारिफोरनो फानहरनानै बेखौ गोबां रां खामायो आरो बेखौ फालांगिफोरा बायना लांनानै ओ
लेखा बिजाब बायदिसिना बानायनायाव बाहायो आरो ना नोंथां बा बायदिसिना फार्निचार सब बानायनाय औवानिफ्राय बानायनाय आइजें सियार बिसिना बायदि बानायनायाव बाहायो आरोना नोंथां
औ नंगौ
औवाखौ मानसिफोरनि जेबो हाबायावनो नांगौ जायो आरो ना नोंथां बायदिसिना ओ कासकर्म हाबा बायदियावनो औवाखौ बाहायनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ
सोरबा मानसि थैयोब्ला बेखौ सावनायावबो औवाखौनो बाहायनाय जायोना नोंथां
औ नंगौ
आइजेंं आइला हेबनायनिफ्राय न' बां लुनायसिम औवा नङाब्ला जाया जाया आरो ना नों
औ न' लुनायावबो नांगौ जायो
औ बुरखा औवानि मेवाइखौ मानसिफ्रा ओंख्रि जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ
माबा औवा गोरानखौ बनबो बानायनाय जायो आरोना नोंथां। ओंखाम संनायफोराव बाहायनो आथिखालाव औवाया मानसिफोरनि जोबोद गोनां जादों आरोना नोंथां। औवा बागान थायोब्ला फाननानै रांबो मोनो आरोना नोंथां गोबां।
औ नोंगौ।
औवा औवा मेवाइखौ ओ आथिखालाव औवा मेवाइ नि ओ आसार बा औवा मेवाइखौ फोराननानै बायदिसिना कम्पानिफोराव बा आसामनि जाग्रा मुवायाव बाहायनो थाखाय गोब बां बेनि डिमान्ड आरोना नोंथां बेखौ अनला खारै संनाय बा औवानि खा मेगं बायदि संनायाव बाहायो आरो ना नोंथां। साथ नि उनु बानायनायाव। बेयो नर्थ इस्ट बा आसामाव गोबां फेमास आरो ना नोंथां। औवाया औवाखौ बांसिन एसिया हादोरमायावनो बांसिन मोननाय जायो आरोना नोंथां। चाइना, जापान आरो थाइलेण्ड बायदिसिना बा इण्डियानि नर्थ इस्ट बेफोरावबो गोबां औ औवाखौ बाहायनाय जायो आरोना नोंथां आरो औवा मेवाइखो बेफोर हादोराबाबो गोबां जानाय जायो। बेनो नोंथां। दा आं नोंथांनावबो फंनैसो सोंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन।
जानाय जुनारफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन। ओ नोंथाङा जा औवानि सोमोन्दै फोरमायलांबाय आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो ना नोंथां। जा नोंथाङा औवाखौ जों माबाय अबाव अबाव बाहायो बा माबायदि बाहायो माबायदि खामानियाव फैयो औवा या बेबायदि नोंथाङा फोरमायलांबाय। आ गोजोन्नाय थाबाय। बेनि उनावहाय नोंथाङा दा सोंदों जे न'वाव फिसिनाय जिब जुनार आरोना नोंथां। औ जों दा न'वाव फिसिनाय जिब जिब जुनार होन्ना बुङोब्लाथाय जोंहा दं मोसौ, बोरमा, अमा, दाउ बायदिसिनाखौ जों नुनो मोनो आरोना लोगोसे आरो सैमाखौबो जों फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो ना सोरबा सोरबाया। औ थिग बेबायदिनो जोङो न'वाव फिसिनानै जिब जुनारफोर खौ औ फालांगिनि महराव बाहायनो हायो बा जों गावनि न'खरखौ सुंथानो थाखायनो बे फोर जिब जुनारफोरखौ जों फिनाय जायो आरोना नोंथां। औ आ औ। थिग बेबायदिनो जोंहा दं जेरै अमा जोंनि गामियारि ओनसोलाव आवहाय जोंनिया जाब बर' हारि बर' हारियाव माने ओ जिथुनाखि अमा अमाखौ माने न'खरफ्रामावबो जोङो फिसिनाय नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
औ जेरैहाय आइ जोंहा माने ओ जिथुनिखि ओ अमा अमाखौ माने जोंहा फिसियोब्ला माने बेखौ द' दान बा स्नि दान फिसियोब्लानो जोङो माने ए बेखौ फानोब्ला गोबां रां मोननो हायो आरो। ओ थिग बेबायदिनो जों आ बेखौ फारामबो खुलिनानै फार्म बाननानै बेखौ ओ फालांगियारि महराव ओ बाहायनाय जायो आरना नोंथां। औ थिग बेबायदिनो जों हा दं जेरै बोरमा। बोरमाखौबो जोङो फिसिनानै फालांगि महराव बाहायनो हायो। ओ जोंहा औ जोंहा जुदि बोरमा फिसियोब्ला बोरमा फि माने जोंहा बांद्राय रांनि खरसा जाया आरो ना नोंथां। औ बेख थ माने जोंहा माने ए जा ओ लोमजाबोला बा बेराम जाबोलासो माने एसे खरसा जायो। मानो होनोब्ला जोङो बेमार जाबालो मुलि होनांगौ जायो आरोना जिब जुनारफोरखौबो। औ बेनि उनाव औ बेनि उनावहाय बेनि जानाय जा जानाय बेनि थाखाय जोंहा बांद्राय खरसा गैया मानो होनना बुङोब्ला। बिसोरो गांखो जाखायो। गांखो बा दंफां लाइफांनि बिलाइ बेफोरखौथ' जोङो मिथिंगायानो होखाजोबखायो आरोना बेफोरखौ। खौ जोंनो थाखाय औ। ओ खालि एसे खस्थ' खालामनांगौ जायो बोरमाखौ जोङो जुदि दुब्लि फोथारफोराव जुदि। जोङो हारसिङै हेंगारना है हरोब्ला। अब्ला जों नायनांगौ जायो दे जा जाहाथे बिसोरखौ सैमाया। अरा आरो ना नोंथां मानो होनना बुंङोबा। आथिखालावथ' सैमाफोरा गोबां माने गोबां जानो हमदों बा सैमाफोरा ओ बोरमाखौ नुबानो माने अरनो नागिरो आरो नोंथां।
औ नोंथां नोंगौ।
बेबायदिनो जोङो ओ खस्थ' खालामनांगौ। जायो मानो होननानै बुङोबा जोंना बोरमाया अखा हाबोलाथाय बा दैज्लां बो। बोथोराव अखा हायो जिहेथु बे अखा हाबोला माने बोरमाफोरा माने। ओ बायजोआव ओंखारा बिसोर न' सिङावनो थाबाय थायो आरो ना। ओ बेनि जाहोनाव बिसोरनो जानाय आदार। बेसोरनो जानाय आदारनि थाखाय जोङो खस्थ' खालाम लानानै जिथुनिकि दं। दंफांनि बिलाइ बेफोरखौ जों दाननानै जों बोरमानो होफैनांगौ जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
औ बेनि उनावहाय सोरबाया रां दङब्ला सोरबाया जुदि एसे रां दङब्ला बा थाखा दङब्ला। बिसोरनो जा गलाफोराव मोननाय। गुन्दै बा सापर बेफोरखौ ओ लाबोनानै माने बिसोरनो बिथ बोरमा नो होफैनो हायो आरो ना नोंथां। औ थिग बेबायदिनो जोङो। जिहेतु बोरमाखौ जोङो फिसिनो बांद्राय खरसा जाया बेफोरनि फार्मबो बानायनो हायो आरो। बेखौथ जोङो फाननानै बा बे बोरमाखौ। फाननानै जा रां मोनो जिथुनाखि बांद्राय खरसा जाया। ज जायो माने मुलाम्फा आरो ना मुलाम्फा जाखायो बोरमा फान्थिया जोंनो। द' दान बा बोसोराव जोंनो मानैखे फिसा होयो आरो ना मानै माथोन बिदि फिसा होयो। ओ जिथुनिखि बोरमा फिसा बेनि गाइखेरखौ जों गाइखेरबो होयो जोंनो बोरमाया बे गाइखेरखौ जोङो फानो नाथाय खायफाया फाना आरो। बांसिनानो फाना मानोना जोङो फिसानोनो जाहोनो थाखाय नांगौ जायो आरोना। बेनि थाखायनो फाना बेखौ नआवनो मालाबा मालाबा। साहा लोंनायखौ जों नुनो मोनदों बोरमाने गाइखेरखौ बेखिनियानो आरो जोंना दा दं। मोसौ मोसौ होनना बुङोब जोंनियाै मोसौजों जोंहा जोबोद खामानियाव फैयो बा जोंनियाै मोसौ हालुवा। जों जोङो जोंनि जा आबादनि हालेवनाय फोथार बे आबाद फोथारखौ जों हालेवनो हायो हालेवनायखौ नुनो मोनो आगोलो जोंनिया मोसौजोंनो। हालेवखायोमोन जे्लखि ट्रेक्टरजों हालेवामोन अब्ला माने मोसौ ज हालौ जोबखायोमोन आरो नोंथां औ थिग बेबायदिनो जोङो मोसौनिफ्राय औ मोसौ जारसिनिफ्राय बा मोसौ गायनिफ्राय जों गाइखेर मोनो। आरो मोसौ गाया जोंनो बोसोराव माफायै फिसा होयो। औ बे फिसा होखांनायनि उनाव जोंनो ज जिथुनाखि मोसौ जासि मोसौ जासिया मानो जोंनो सानफायाव जि लिार गाहामाव लागै गाइखेर होयो आरो जि लिटार गाहामाव गाइखेर हो अब्ला जों बेखौ फाननानै गावनि न'खरखौ सुंथानो हायो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ थिग बेबायाददिनो जोंहा जुदि दसथा बा जिथा बा जिबाथा जों जुदि मोसौ लायोबा बे जुदि। सानथायायाव जुदि मासे मोसौ जुदि जि लिटार गाहाम गाइखेर होयोब्ला अब्ला बेखौ जों फाननानै सेजौ बाजि। ए लिटार गाहाम जुदि सानसेयाव जों फाननो हायोब्ला माने गोबां रां थाङो आरो ना नोंथां। ओ रां मोननायजों लोगोसे माने जोंहा खरसाबो दंफाहायो जि बु मोसौ जारसिखौ जों बायजोआव हेंगार हरनो हाया बेनि जाहोनाव जोंहा माने न'आवनो ओ गांखोआवनो हाना लाबोनानै बा गुन्दैयावनो होनानै बेखौ फिसिनांगौ जायो आरो लोगोसे गरमनि दिनाव गरमनि दिन फैां फैबाथाय माने बेखौ जोङो फेन होनांगौ फेरायनानै लाखिनांगौ जायो आरो ना नोंथां जाहाथे बेराम जाया बा गरमथिया औ ओ बेनि थाखायनो जोङो एसे नायनांगौ जायो आरो लोगोसे जोङो सैमा सैमा फिसिनायखौबोल' जों नुनो मोनो आरोना नोंथां। सैमायाबो गुब गुबुन गुबुन जातनि थायो जेरैहाय गंगार सैमा। गंगार सैमाफोरखौ बायनो थाङोब्ला जोंहा माने गोबां रां नांगौ जायो नोंथां गोबां ओ बेसेन गोनां बेफोर सैमाफोरा बेनि थाखायनो जोङो माने गोबां रां नांगौ जायो ओ जों जा सैमाखौ जोङो ओरैनो जा जोङो ओ जोंनि गामियारि ओनसोलाव ओरैनो जि लकेल सैमा होनना बुंगोन बे सैमाखौ जों ओरैनो फिसिनो हायो बे सैमाया जोंनि खामानियाव फैया मानो होनना बुङोबाथाय ओ हरनि समाव सिखाव बा सोरबाफोर फैफ्लाङोब्ला माने ओ बिसोरखौ माने सिगिनाय बा अरनो होसोनाय बेफोर माने खामानि फैयो आर ना गावनि न'खौ नेना थानाय बायदि औ थिग बेखिनियानो आरो नोंथां। जानखि न'खरनि बा न'खरनि न'आव फिसिनायब जुनारनि बागै बेखिनिखौ बुंनोसै ओ थांगोन आङो जिखियानो ज जादोंला मानो नोंथांजों रायलायनानै जोबोर मोजां मोनबाय नोंथाङा औवानि बागै मोजां मोजाङै फोरमायलांबाय गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोन्थों।